औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो आसा खालामो नोंथां आ मोजाङैनो दं।
औ दङ दोङ नोंथां दङो ओ नोंथाङाबोथ' मोजाङैनो दङ जानांगौ।
औ नोंथां आं मोजाङैनो दं।
अ अ अ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
अ आङो माने एसे गोलांगासिनो दं आरो ओ हरनि खाजाखौ जा खांनानै।
औ
अ नोंथाङाथ' जाथ'वाखै खोमा न'
अ औ आंनिया औ आंनिया एसे गोबां गोबाव जायो आं एसे न'आव जागोन होननानै सानदों आरो दा एसे जिरायगासिनो दं।
अ अ न'आवनो दङथ'यबा
औ औ नंगौ नोंथां औ।
अ अ अ अ।
औ आं सां आं नोंथांखौ फन खालामामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों आं एसे रायज्लायनो सानदोंमोन। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
अ हागोन हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला दिनै जागायजेननोसै आं सानदोंमोन दिनै जों जायफोर जिब जुनार माने जायफोरा माने हाग्रायाव थायो आरो जायफोर जिब जुनारा माने नआव जों फिसियो बेफोरनि बागै एसे रायल्लायनो सानदों
अ ओ औ मोजां टपिक लादों नोंथाङा आं गोजोननाय मोनदों नोंथांनि टपिक खौ आरो लोगोसे आङो ओ खायसे ओ गोरोन्थि जानो हानाय बे गोरोन्थियाव जेन नोंथाङा सुद्रायना होयो आरो बे खौ आं आसा खालामो ओ लोगोसे बेनोसै हाग्रानि आरो ननि नङा होमबा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
बे बे मोननैनि आरो न
औ
ओ हाग्रानि होननाय लोगो लोगो जों गिबियावनो नुनो थाङो मै देर एबा आथिं मोसा मुफुर ओ बायदि बायदि ओमफ्राय ननि होननाय लोगो लोगो जों मोसौ बोरमा ओ अमा ओमफ्राय गरायाबो फ्राय फिसिनायखोनो होनजायो ओ बि गाद बिफोरो ओ बेफोरखौ नुनो मोनो लोगोसे गिबियावनो आं बुंसै माने फारागथिखौ मोननैनि फारागथिखौबो ओ हाग्रानिखौ बुंसै आं
औ औ नोंगौ
गिबियावनो हाग्रानि होननाय लोगो लोगो हमना ला मोसा मोसा मुफुर बिसोरो माने बेदर जानाय जुनार
औ
बिसोरो हाग्रायाव थाना मोजां मोनो खिन्थु खायसेया बिसोर खौ दानि दिनाव बा हाग्रा दंफां बायदि बायदि उम हाग्रामाफोरखौ दानस्रांनानै मानसि दुमसिफोरा न लुनो हमदों
औ औ
मानोना बिसोर दंफां लाइफां हाग्रा बंग्राफोरा बिसोरनि मोनसे न नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
जेरैहाय ओ हमना ला जोंनि न'खौबो सोरबा सेफायना होबा जों जेरै दुख खु मोनो बिसोरबो दुखु मोन दुखु मोनो बिदिनो ओमफ्राय दुखु मोननायनि जाहोनाव हमना ला बिसोरो गोबाङैनो जोंफोरखो दानिया माने एसे दिस्थाब होनो फैगासिनो आरो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोगासिनो
औ
जोंखौ हमना ला जों दानिया मैदेरफोरखौ एबा मोसाफोरखौ माने हाग्रानिफ्राय मानसिनि ओ बस्ति एबा ओ मानसिनि न खाथि खाथिफोराव फैनायखौ नुनो मोनो गोबाङैनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
मानोना बिनि जाहोना जाबाय जों हाग्रा साग्राफोरखौ दानस्रांगासिनो लोगोसे बिसोरो माने हाग्रायावनो थानानै मोजां मोनो जेनेबा जिराप एबा जेब्रा बेफोरोथ गांसो जानाय जुनार लोगोसे ओ मैदेरफोरा आरो बिसोरबो दालाइ बिलाइ बेफोरखौ जायो नङा होनबा नोंथां आरो बिदिनो बिसोरो हाग्रायाव थानानै गोबाङैनो बिदिनो बिसोर माने जोंफोरबायदि न'खर नखर न'फोराव बिसोर थाना मोजां मोनखाया। हाग्रायावनो बिसो बिसोरो गावब गाव जिउखौ खुंगासिनो बिसोरो गावनि गाव गावबा गाव आयदाजों। माने इसोरखौ इसोराबो न हरखादो बिसोरनोबो लोगोसे से हमना ला जोङो फिसिनायनि गेजेराव हमना ला न'नि जुनार होनाय लोगो लोगो जों बोरमा अमा मोसौ बेफोरनो मेन जोंनि। मेन माने जिहेथु दा सोलिगासिनो।
अ
बेफोरखौ जोङो माने न'नि जुुनारफोरखौ फाननानै। थाइसे थाइनै रां मोनो बिदिनो रां मोननायजों जोङो आ न'नि खायसे खायसे मुवा बेसादफोरखौ जोंनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ। जोङो बिदिनो माने सोलिलांनो थानायाव मदद होयो आरो बेफोरनि बेफोरखौ फाननानैनो रां मोननायफोरा नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
अ बिसोरो खिन्थु ओ ओरैबायदि रागा गैयि माने रागा गैयि जुनार बिसोरो। गांसो जायो आरो बिसोरा जेबो राग गैया। बिसोरो माने बिसोरो थान्दायैनो एसे गुसुयैनो आरो इसे गुरै गुरै माहिनो थानानै मोजां मोनो आरो। लोगोसे हाग्रानिफोरा जाबाय एसे रागा गोसा। अख्रा मानोना बिसोरो हाग्रायावनो थायो। गोसो बायदि बिसोरो गावनि जायगाफोरखौ उदां उदाङै माने बेराय थिंनो हायो आरो। बिनिखायनो बिसोरो गोबां बोलोबो दं। बिनि जाहोनाव बिसोरो एसे रागाबो दं बेखौबो नुनो मोनो। आरो बिसोरखौ जोङो दिस्टार्ब होआबा एबा एदावाबा बिसोरबो जोंखौ जेबो एदावा। नङा होनबा नोंथां औ। बिसोरबो जों खिन्थु बिसोरखौ एसे खाथि एबा हाग्रा जाग्रा दाना लासिनो आं दोननांगौ होनना सानो आरो नोंथां।
औ औ
कि आंथ' हानायखिनिखौ एबा रोंनाय खिनिखौ बुंबायानो। नोंथाङा एसे बुंफोरनो हागोन नामा बिनि बागै?
औ नोंथां। नोंथां नोंथाङाथ' गोबां बाख्नायथाव बाथ्राखौनो बुंबाय जाखिनिखौ आं मिथिगौ बेखिनिखौ बुंनो सानो आरो। नोंथाङाथ' बुंखांबायनो जिहेथु हाग्रानि जुनार जायखौ जों हाग्रायाव थायो बेफोरखौनो जों हाग्रानि जुनार होनो आरो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मा होनो हा हाग्रनि जुनारफोरा बुंनो थांब्ला माने एसे रागा खरा एसे माने हमना ला सिंहआनो जाबा मोसा मुफुर बेफोरो हमना ला गुबुन-गुबुन जेरै मै बेफोरबो जानानै थायो औ। बिसोरबो जों ओ नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो नोंथाङा जोबोर बाख्नायथाव बाथ्रा मोनसे बुंदों। गोबां गोबां मोजां मोनदों आं नोंथांनि बे बाथ्राखौ माने दासान्दि जों नुनो मोनो मानसिफ्रा हमनाला हाग्रा बंग्राफोरखौ जानला मोला दानो। दानला बायो नङा होनोमब्ला? जायनि जाहोनाव मैदेरानो जा बेफोराव गोबां मानसि थानाय जायगाफोराव फैयो फैनानै हमना ला आबादफोरखौ जायो बा माबा खालामो खिसुमान खिसुमान ओ खायफा-खायफा जागायावथ' जों नुनो मोनो माने मैदेरफोरा माने गामिनि मानसि फोरखौ माने गाथारना बा बुथारना गालाङो नङा होमबा। औ आरो बिनि बिनि अनगायैबो हमना ला दाथ' थेवब्लाबो ओ मोसा मुफुराथ' बांद्राय गैला। थेवब्लाबो जों निउसाव मालाबा-मालाबा नुनो मोनो। गोबां बिदि मोसा मुफुरफ्रा माने लामायाव ओंखारबोयो। मानोना बिसोरनि थानाय जायगाफ्रा एसे खम जाबोदों। हाग्रा बंग्रा दांनायनि जाहोनाव आरो बिसोरनिबो जाग्रा जाग्रा मुवाफोरा खम जाबोदों बेनि जाहोनावनो बिसोरबो हमना ला जाग्रा मुवाफोरखौ नागिरनानै हमना ला मानसिनि गामि ओ लामाफोराव ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बिनि अनगायैबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोबां जुनारखौबो जों हमनाला न'आव फिसिगौ हमना ला मोसौ मैसो बा दाउ बेफोरखो आरो गोबां मानसियानो न'आव फिसिनाय जुनारफोरखौ गावनि खामानियाव बाहायनो बिदि माबायो फियो हमना ला ओ गिबियाव गोदो गोदोथ' जों नुनो मोनोमोन। मोसौ मैसोफोराहाय हमना ला हालेवोमोन मोसौ मैसोफोरा उनाव बिनि अनगायैबो हमना ला किसुमान सोलोंसायखो जों मोसौ गारि बा मैसो गारि होनो नङा होमब्ला बेफोरखौबो माने किसुमान बुस्थु हमना ला जानायाव बा माबा बेफोराव माने बाहायोमोन। आरो बिनि अनगायैबो हमना ला किसुमान दाउ बोरमा अमा बेफोरखौ माने मानसिफोरा जायो। आरो बेफोर हमना ला बेफोरखौ जानानै मानसिफोरा गोबां माने हमना ला नांगौथि किसुमान देहायाव जों नांगौथि बुस्थुफोरखौ मोननो हायो। जेरै भिटामिनखोनो हमना ला प्रटिनखोनो आरो बेफोरबायदि जुनारखौ फाननानै माने नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने हाथाइफोराव फाननानै जों माने गोबां रां आरजिनो हायो। आरो दासान्दिथ' जों नुनो मोनो माने गोबां मानसिफोरानो माने हमना ला साख्रि गैयि मानसिफोरा बा जायफोर मानसिया साख्रि मोनाखै बा मावाखै बा उथ्रि-उथ्रिस्रांबोनाय हमना ला लाइमोनफोरा हमना ला बेफोरबायदिनो अमा बा बिदि दाउ हांसो फिनानै माने गावनि न'खरखौ जौगाहोनायाव माने हेफाजाब होयो आरो।
औ।
ओ आरो बेफोर हायोब्ला जों न'आव माने हमनाला जिब जुनारफोरखौ फिनांगौ फियोब्ला जों बा न'फोरावनो एसे सान्ति मोनो नङा होमबा औ आं जिखिनिखौ मिथिबाय बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम बुंबाय आरो माबाफोर नोंथाङा गोरोन्थिफोर नै मोनोब्ला नोंथाङा बुंनो हायो। आरो नोंथाङा जुदि माखौबाफोर सानदोंबा
अ अ अ अ अ। अ नोंथाङाथ' बुंनो गोनांखिनिखौ गोबाङैनो बुं आं बुंबाय आं जोबोर मोजां मोनदों माने नोंथांनि बुंनायखौ। नोंथाङा बुंदों जे हमना ला ओ जोङो मोसौखो जेनेबा मोसौ एबा बोरमाफोरखौ जोङो जिउ खुंनो हायो जेनेबा जों साख्रि बाख्रि गैया। ओ गैयि गथ'फोरा बिदिनो ओरैनो थायालासिनो जों गोबां रां एसे बुथुमनानै जों बेफोरबायदि आबादखौ मावनो हायो जों जुनारनि आबादखौ बिदिनो मावनानै जों जिउखौ खुंनो हायो लोगोसे हमना ला मोसौ मोसौ होनाय लोगो लोगो खायसे मानसियाथ' मोसौखौ फिसिनानै गोबां माने गाइखेर गाइखेर बायदि बायदिफोरखौ फाननानैनो जिउ खुंगासिनो
औ औ
हमनानै ला गाइखेर होननाय लोगो लोगो नोङो सानसेयावनो जखौ' दस लिटार बिस लिटार गाहाम दिहुनो सानसेयावनो दस लिटार बिस लिटार नांगौबा हमना ला लिटारसोआव पन्सास थाखााबा दस लिटार जानाय लोगो लोगो नों बाज' मोनखाबाय सानसेयावनो जुदि मोसौनि सायावनो बाजौ मोनोबा बुंनायावसो आं दस लिटारखौ बुंदों खिन्थु आंथ' नुनो मोनदों सासे न'खरसेयावनो हमना ला जौसे लिटार एबा नैजौ लिटार बिदि आरो गाइखेर होयो आरो मोसौआ बिनिनो बिसोरो जाहोनो बबो नांगोन बिसोरनो आदार बिसोरनि आदारखौ बे जाहोनायनि लोगोसेसो मोनगोन बिदि जाहोयै लोंहोयै बिदिनो बिसोरखौ बिदिनो खरसा खालामनानैबाबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोन्दों आरो आङो नोंथां
औ औ
बाखि दाथ' समबो जाबाय नोंथां नोंथाङा बुंनाय खिनिया जोबोर साबजाथाव मोनदों आं नोंथांनि बुंनायखौ लोगोसे एसे आसा खालामो नोंथांजों आं आरो रायज्लायनो मोनगोन होनना आसा खालामो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथांजोंबो रायजलायनाय गोबांखौनो सोलोंनो मोनबाय आं गोबां बाथ्रा मिथियै बाथ्राफोरखौ सोलोंबाय नोंथांनिफ्राय
अ अ दोनथ'नोसै हबा नोंथां न'
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर थारबाय औ